खोनाबायना नोंथां औ ओ आं फन हरनायनि जाहोना बेनो जे नोंथांजों आङो मोनसे आयदाखौ लानानै फंनैसो खोथा सावरायनो सानदोंमोन
औ नंगौ नोंथाङा सावरायनो हागोन।
जागाय औ बिदिब्ला आं जागायनोसै ओ बे जाबाय जोंनि दोरोङारि जानाय लोंनाय बर'फोरनि बेनि सोमोन्दै आं सावरायनो सान्दों औ बिदिब्ला आं फंनैसो बुंग्रोनोसै ना होमबा
औ नोंथा औ नोंथां।
दा बर'नि दोरोङारि जानाय होनोब्ला जोङो गोबांथार दङ। जेरावहाय जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो बे जानाय लोंनायफोरखौ जों बाहायबोगासिनो दङ। नङा होमबा नोंथाङा दा बेखायनो जों बेखौ दायो बर'नि दोरोङारि जानाय लोंनाय होननानै जों बुंनो हायो जेरावहाय जोंनि जि जानाय लोंनाय बे गुबुननिजों गोरोबा नङा होमबा नोंहा नोंथां? दायो दोरोङारि जानाय लोंनाय होनना बुङोब्ला गाहायै अनला सबाय हो अनलाजों दाउ, सबायजों दाउ बा सबायजों साम', नारजिजों अमा बेदर, दा बेनि अनगायैबो जे नाफाम बेनिफ्राय खांख्राइ बाथोन गांजेमा बाथोन, एंखावरि बाथोन ना बाथोन औ। बेफोर गासैबो जोंनि दोरोङारि जानाय लोंनायाव गोग्लैयो।
औ नोंथां।
हो बेफोर। जानाय लोंनायफ्रा ओ जोंनि ओ बर'फोरखौ आलादायै सिनायथि होदों नङा होमबा नोंथां? औ दा आङो बेनि सोमोन्दैनो बे जोङो दोरोङारि जानाय लोंनायफोरखौ माबायदिहाय सङो खावो दा मा मा होनानै जेरैहाय जोङो अनला ओंख्रिखौ सङोब्ला बा सबाय ओंख्रिखौ सङोब्ला बा नारजि ओंख्रिखौ सङोब्ला, गोथावसिनै मोनजायो बा साबसिनै जों मिलौनाय मोनजायो बेनि सोमोन्दै आङो नोंथांनिफ्राय फंनैसो बिबुंथिखौ माने मोनथिनो लुबैदों आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थारैनो। जोंहाथ' बर' हारिनि दोरोङारि ओंख्रि बुङोब्ला नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो गोबां दं। नोंथाङा आगोलावसो फोरमायलांनाय बायदि जेरै जोंहा दाउजों अनला ओंख्रि बा सबायजों साम लोगोसेनो मैथाजों ना। जों नारजि अमा आरो नाफाम। नाफामाबो जोंनि मोनसे बर' हारिनि दोरोङारि ओंख्रियाव गोग्लैयो आरोखि नोंथां।
औ औ-औ।
औ मानो होनोब्ला जों नाफामखौ जानानै गोबाङानो मोजां मोनो थिग बिब्दिनो। आरोबाव नोंथाङा फोरमायनाय बायदि खांख्राइ बाथोन बा गांजेमाइ। एंखावरि बाथोनाबोथ' जोंनि मोनसे बर'नि जाग्रा आंगो बायसा नङा होम्बा।
औ औ नोंगौ नोंथां।
थिग बिब्दिनो जोङो नोंथां आङो एसे अनला ओंख्रिनि सोमोन्दैनो बेखौ माबायदि संनाय सावनाय जायो जोंनि ओनसोलाव एसे फोरमायना होनोसै।
औ औ जागोन नोंथां।
अनला ओंख्रिखौ जोङो बिदिनो जोङो नुनो मोनबावो जोंनि बर'। जायो जोङो जेराव हाबाफोर बा हाथासुनियाव जोङो होनाय जेब्ला जोंहा। खैना गोदाना गिबि खेबनि थाखाय इसिङावबा माइनाव खनाय माइनाव न'आव इसिङाव जोंहा। ओंखाम सावनो जोङो हाथा होनायाव जोङो। दाउजों अनला ओंख्रि संनानै होनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ औ
औ बिदिब्ला आङो संनायखौ एसे फोरमायनोसै जोंङो ना स ओंख्रिखौ मायदि सङो बुङोब्ला दि बेयावनो जोंनो अनला ओंख्रि संनो जोंनो उन उन्दैनि गोनांथि जायो जोङो बै अन गुन्दैखौ माइरंनिफ्रायनो बानायनाय जायो जेरै जोङो माइरंखौ गिबियावनो खुरै गेदेर बा बिदिनो जायखि जाय जायखि जाया जोङो आयजेंआव जोङो दै होनानै जोङो बेखौ नैजि बा थामजि बिनि थाखाय जोङो रुइ दसे सम रुइनायनि थाखाय जोङो सोमना दोननाय जायो बेनि उनाव जोङो बेखौ जोङो थबसि बा उरार बा दिंखिफोराव देनाय जायो नाथाय जोङो दानि जुगाव जोङो नुनो मोनो जोङो बांसिनानो जोंना मिक्सार मिसिनाव देयो आरोखि नोंथां मानो बुङोब्ला औ मिक्सार मेसिं ओंखारबाय बेयाव खम समनि गेजेरावनो जानायनि थाखाय लोगोसेनो जोङो बेखौ देना लानायनि उनाव जोङो अमाजों संगोनबा जो दा दाउजों संगोनब्ला जोङो दाउखौ जोङो न'आवनो फिसिनाय जोङो दाउफोरखौ जोङो जानो हायो जेरै जोङो दाउ गिबियावनो मोजाङै गांफोरखौ हना लानानै बे खौ अराव एसे हांनानै मोजाङै सुनानै गोदानायनि उनाव जोंङो बेखौ जानो हायो आरो नों ज बेनि उनाव जोङो जा जेहायो जोङो बेदर एवफ्रावनो जोङो मस्ला होनानै जेरै जोङो अ हाइजें सामब्राम फालौ बिदि द लानानै जोङो दाउखौ पियास होनानै मोजाङै एवफ्रामना लानांगौ आरो नोंसोर थाव होनानै बेनि उनाव एवफ्रामनायनि उनाव बेखौ दबसे समनि थाखाय जोङो बोखांना दोननांगौ थसिबा ज जायखिजाया जों मोनसेयाव बेनि उनाव जों मोजाङै दै होना संख्रि बा खारै होना जोङो बेयाव गोदौ होनांगौ बेनि उनाव जोङो अन गुन्दैखौ जोङो सास्रो सास्रो होनांगौ आरो नोंथां जाहाथे अन गुन्दैया फिथा बायदि लाथ्रा लाथाखाया जोङो बेनि उनाव जोङो मोजाङै गोदौनायनि उनाव जोङो एसे सागनखौ जोङो सानो हायो बेनि उनाव जोङो गावनांथां बेनि उनाव जोङो एवफ्रामना लानाय जोङो बै। बेदरखौ जों बेयाव होना होनांगौ बेनि उनाव जोङो
औ।
संख्रै खारै जोङो साखि नायनानै जों बेखौ जानो हानाय जायो आरोखि नोंथां। लोगोसेनो जोङो मिथिना मोनबावो जे जोङो खारैखौ अबावनि सिफाय बानायनाय जायोबा जोङो गामि ओनसोल फोराव जोङो नुनो मोनो जोंहा गाव खालि फस्लानिफ्रायनो जोङो खारैखौ बानायनाय जायो। बेनि अनगायैबो जोङो खारैखौ आरो बेसर साख्रि बा सबाय साख्रिफोरनिफ्रायबो जोङो खारैखौ बानायनाय जायो आरो नोंथां लोगोसेनो जोङो नुनो मोनबावो जोङो दानि जुगाव जोङो सौद खारै जों जायखौ दखानफोराव जोङो बायनानै मोनो जों बयखौबो जानो हायो आरो नों लोगोसेनो आरोबाव औ आरोबाव आं नोंथांनो एसे नार्जि अमानि सोमोन्दैनो फोरमायना होो नामा नोंथां औ नारजि अमा बुङोब्ला जोंहा नार्जि अमाखौ जोङो गिबियावनो नारजिखौ जोङो फाथोनिफ्रायसो मोननाय जायो नङा होमबा नोंथां? जोङो औ फाथो गोरलैखौबो जोङो अमाजों बा नाजों जानो हायो जेब्ला फाथोखौ जोङो गायनायनि उनाव बा फुनायनि उनाव जोङो बेखौ बिलाइया ओ बिलाइ गोरलैखौ जोङो फाथो गोरलै खौबो जाजायोबा जोङो बेखौ मोन जेब्ला एसे एसे मोनहाङो जों बेखौ जों खानानै जोङो फोराननाय जायो आरो नोंथां सान्दुुङाव ओ बिदिनो फोराननानै जेब्ला मोजाङै रानो अब्ला बियो नारजि महराव जायो आरो। जोङो थिग बिब्दिनो जोङो ओ नारजिखौ जोङो अमा बेदरजों जानोब्ला जोङो गिबियावनो नारजिखौ खाय सेया बिदिनो दैफोराव सोमना दोनो जाहाथे बिनि गो खाया एसे खारथो होननानै मानो होनबा नार्जि बिलाइया एसे गोखा जायो नालाय आरो जोङो खायफाखौ नुनो मोनो सान्दुंफोराव फोराननानै एसे बेखौ गुन्दै खालामनानै जानाय थिग बिबदिनो जोङो नारजि अमा खौ संनोब्ला जोङो गिबियावनो अमा बेदरखौ जोङो मोजाङै एवफ्रामना लाग्रोनांगोन बिदिनो माइ मस्ला एसे होनानै हाइजें हां सामब्राम फालौ बिदि होनानै बेनि उनाव जोङो बेदरा मोजाङै एसे एवफ्रामनाय जानायनि उनाव जोङो बै नारजिखौ जोङो दैयाव सोमना लानाय नारजिखौ जोङो मोजाङै दै सर'जासे सेबखांनानै बेखौ जोंहा आखायजोंनो जोङो एसे ब ओ मुस्रायनानै जोङो बस'नो हायो आरो नों थां सेखाजों हायाबालानो बेनि उनाव जोङो बेखौ एवफ्रामबाय थानाय जोङो बेदरनि सायाव जोङो होना होनोबा हायो बा जोङो बेदरखौ बोखांनानै बेयाव संख्रै खारै होनो जों बेखौ गिबियावनो रब होना लानो हायो बा लानो नांगौ। बेनि उनाव जेब्ला बै नारजिनिफ्राय ओंखारनाय दैया रानगोन अब्ला जों बेयाव बेदरखौ होनानै जोङो आरो दै एसे होनानै जोङो ओ बे खौ जोङो मोजाङै एसे दसे समनि थाखाय गोदौजासे जों गोदौनो होनानै बेयाव संख्रै खारैखो जोङो साखि नायनो हायो। ओ नारजियावबो जोङो खारै एसे होनो नांगौ मानो होनोब्ला खारै होयोब्ला जोंना गोखाया एसे खारो आरो बेनिखायनो जों खारैखौ होनाय जायो बेनि उनाव थिग बिब्दिनो जोङो नारजि अमाखौबो जोङो जानो हायो ओ बिदिब्ला नोंथाङा ओ बिदिनो जोंनि बर' हारिनि दोरोङारि ओंख्रिनि सायाव जायखिजाया मोनसे ओंख्रिनि सायाव फोरमायनो हागोन ना नोंथां नोंथांनि ओनसोलाव बा गामियाव माबायदिहाय संनाय जायो।
औ-औ-औ-औ। दायो जेरैबायदि नोंथाङा फोरमायबाय अनला ओंख्रिनि खोथा। दा थिग बेबायदिनो जोंनिथिंबो बेबायदिनो जायो मालाबा खायसे सुबुंफोरा ओ जेरै जोङो दाउ बेदरखौ जों मोनबाय थाया नङा होमबा नोंथां। दा बे दाउ बेदरनि सोलायै अनला ओंख्रियाव जोङो अनला ओंख्रिया जाहाथे गोथाव जायो बेनि थाखाय जोङो ना फिसाफोरखौबो होनानै जायो ना फिसा खौ मोजाङै एवफ्रामनानै लाग्रोनांगौ। बेनिफ्राय नोंथाङा जेरैबायदि अनला ओंख्रि संनायनि फोरमायथिखौ होदों दा थिग बेबायदिनो खालामनानै जोङो एवखांनानै लानाय ना फिसाफोरखौ जोङो होनानै ओ संनानै जायो दा खोब मिलौनाय मोनो बेनि अनगायैबो बो ओ जोङो मुला गुन्द्रु जेरावहाय जोङो मुलाखौ हानानै गोरान खालामनानै ओ बेखौ ओ जोङो मुला गुन्द्रु होननानै बुंनाय जायो जेराव नङा होमबा। नोंथां बेखौबो होनानै जोङो जानाय जायो दा थिग बेबायदिनो ओ जोंनियाव बर'नाव जिहेथु गोबां दोरोङारि जानाय लोंनायफोर दङ। ओ सबायजों ओ दाउनि खोथाखौनो बुं बा सबायजों जोङो अमा बेदरनि खोथाखौनो बुं दा सबायखौ जोङो मोननै रोखोमैबो जों जानो हायो।
औ लोगोसेनो जोङो सबायखौ साम'जोंबो जाजायो आरोखि नोंथां।
बो जायो औ। बेबायदि ओ बेबायदिनो आरो ओ जोंनि दोरोङारि जानाय लोंनायनि माबाफोरा आदारफोरा दा बेनि अनगायैबो जेरैहाय ओ लाफा मैद्रु बा लाइ मैद्रु दा बेबो जोंनि मोनसे अयतन्थ' बर'फोरनि दोरोङारि जानाय लोंनायाव गो ग्लैनाय मोनसे ओ ओंख्रि ना मा औ। बे जोंनि जानाय लोंनायजों जिहेथु जों गुबुननि जानाय लोंनायफोरा गोरोबा। दा बेबायदि आरो नोंथां ओ अब्ला नोंथां ओ समावबो जानानै फैबाय। नङा होमबा दा जे दिनै नोंथाङा फोरमायबाय जोंनि दोरोङारि जानाय लोंनायनि मोननैसो आयदानि सायाव जोबोद साबायखर थाबाय खायसे मिथियै खोथाफोरखौ ओ नोंथांनिफ्राय मिथिनानै जोबोद गोजोननाय थाबाय। साबायखर थाबाय नोंथां औ-औ।